खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां नोंथां जोङो दा
औ बुंलाय नोंथां
जागायनोसै नामा नोंथां दानाय लुनाया जोंना गोदो गोदाय बर'फोरा मिथिंगानिफ्राय लानानै औ नोंथां खोनादोंना नोंथां
खोनादों दे बुं
हेलौ अ दानाय लुनाया जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानिफ्राय मिथिंगानिफ्राय मोननाय मोनसे ओ सोलिबोनाय थानाय गोदो गोदायनिफ्रायनो दाबोनां गानबोदों गावनि लाजिनायखौ फांथिनो थाखाय बेबायदि बिदिनो दानाय लुनाय मिथिंगानिफ्रायनो सोरजिनाय बिफां लाइफां औवा बायदिनि आरिनिफ्रायनो जोङो मोननायखौ मोननाय जायो लानानै बिदिनो दानाय लुनायाव जोङो बर' आइजोफोरा हौवाफोरनि दानाय लुनाय मोनसे हिनजावफोरनि दानाय लुनाय मोनसे मोननैखौ मोननाय जायो ननि बायदिब्ला मा दा बेवहाय नोंथांमोननियाव माबायदि रोखोमै दायो दा आथिनि मुगायाव
औ साबायखर थाबाय नों ननिसिम आंखौ बुंनो खाबु होनायनि थाखाय ओ आथिखाल मुगायाव दानाय लुनायनि सोमोन्दै सावरायोब्लाथ' गोबां सुबुङानो दानाय लुनायखौ गारनानै माखासे गुबुन गुबुन खामानियाव ओ बिजि जानानै थानायखौ जोङो नुनो मोनो अब्लाबो खायसे आइजोफोरा सि दानायखौ जा आं आंनि मेगनजों नुदों आं बेखौ नोंथांनिसिम फोरमायथिनो सानदों जिहेथु सि दानायाव गोबां सोलायनाय नुदोंब्ला नाथाय ओ गोदोनिजों रुजुयोब्ला जोंनि बर' समाजाव एसेल' एसेल' बिबांनि सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन गोदोनि समाव खोनानाय बायदिब्ला थार गैया लासे गान्दै गैया लासे बे बेफोरबायदि दानाय आदबखौ ओ नुनो मोनोमोन होननानै जोङो खोनायो नाथाय आथिखालाव सालखुन्था बाहायनानै थार बाहायनानैनो सिखौ दानाय जायोमोन गिबियावनो सि दानायनि सिगां सिगांनो खुन्दुंखौ नायनानै माबानि ओ खुन्दुं गुबै कलस्था खुन्दुं पलेस्टार खुन्दुं बेफोरखौ नायनानै बेफोरखौ गिबि थुननाय जायो जे जेब्लानिया खुन्दुं गुबै जोङो सि दानो सानो अब्ला बेखौ साग्रोनानै दोंनै ज' खालामनानै सानानै मायदि होनानै मुस्रायाव फाननानै लाग्रोनाय जायो गुबुनब्ला अदेबानि पलस्टर पलस्टा बेफोरबायदि दख'ना अ बेफोरबायदि खुन्दुंजों दख'ना दानो सानदोंब्ला बेखौ गिबियैनो मुस्रा खालामनानै जायो मुस्रा खालामनाय जायो बेबायदि खालामखांनायनि उनाव सोंनाय जायो फारनैथिंबो गनदोनानै बेखौ लांलाय लाबोलाय खालामनानै सोंनाय जायो बेयावनो महर होखानाय जायो बे महर होखांनायनि उनावसो रासोआव खायनाय जायो ओ बे रासाव खायनाय समावनो आगर होनो गोनांबा आगरनि आगर गुनानि बाहायनायजों आगरनि महर होलांनाय जायो आरो जेब्लानिया आगर गैया अदेबानि बिदन दानो सानदों अब्ला बेखौ गावनि गोसोआव साननाय ओ माबायदि स्टाइलनि माबायदि रोखोमनि अदेबानि बोरला नाय फ्लेन बेफोरबायदि दखना दानो सानदोंब्ला बियो बे रासोआव महर होनानै खायलांनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव थोरनानै फाननानै ओ गान्दियाव खाननानै ओ बेफोरबायदिनो उम खुन्सेययाव सोनानै हारजों दानाय जायो आरो नोंथां नोंथाङा मिथिनाय बादिब्ला नोंथांनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव ओरैबानि बर' आइजोफोरा माबायदि दख'नाखौ दायो आरो बांसिन आजिखालि माबायदिखौ गावनि उम रांखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय बाहायनायखौ नोंथाङा नुयो
नंगौ नोंथां आथिखालावहाय जोंनि बर'फोरा गोबां दानायखौ आं सोलायनायखौ नुहुरोनाय मोनदों माने आथिखालनि मुगायाव गोरलैयै जोङो दानानै मोननायखौ जोङो बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनदों मानो होनोब्ला आथिखालावहाय जोङो जोंनि बर' आइजो फोर जा गोदोनि बायदियै जोङो थांलाय फैलाय जि सोङोमोन बेफोरखौ सोङालासिनो द्रामावहाय सोंनानै जोङो बुरजा बुरजा सोंनानै राव गावनि न'खरखौ दैदेननो थाखाय रां मुलाम्फा खालामनो थाखाय जोङो फाननो थाखाय जोङो बैफोर सिफोरखौ सल्लिस गान्द ख्रि ओ सोंनानै दानायखौनो जोङो दा आथिखालनि मुगायाव नुनो मोनदों गोदोनि जुगाव बुंनो थाङोब्ला बिदिनो न'खराव गाननो थाखाय आरो एसे एनै फाननो थाखाय एबा रांखान्थि आरजिनो थाखाय न'खरखौ दैदेननो थाखाय बर' आइजोफोरा बर' आइजोफोरा जिखौहाय बिदिनो जिखान नैजि बिदिनो दाइनखान गुखान बिदि हालागैल दायोमोन बाङाय दानाय ज बिदिनो गोदनि दाव बुंनो थाङोब्ला खुन्दुंखौबो बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो गाबग होनोनानै इन्दि खुन्दुं बिदिनो बायदि बायदि खुन्दुं बानायनानै बिसोरो गावसिोरनि गावनो आखाइजों दानायखौ खोनानायखौ मोनोम मोनोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो बैफोर खुन्दुंखौ हाथाय बाजारनिफ्राय जा गुबुन हारिफोरा फाननाय बैफोर मानसिफोरनिफ्राय लानानै जोङो दानायखौ नुनो मोनो बेफोर दानायनि गेजेराव जोङो माइदि गोनां दानायखौ नुनो मोनो माखासे आरो माइदि गैयै दानायखौबो नुनो मोनो बर' आइजोफोरनि गानग्रा जिनि सायाव बिदिनो हौवाफोरनियावबो जोङो कलसुथाजों आरो पलेसटारजों दानानै गामसा गानानै गाननायखौ जों नुनो मोनो नाथाय आथिखालनि जाबायदि सोलिबोनाय आ बे बेफोर सोलिबोनायावहाय जोङो गामसाखौबो जा मेसिनाव दानाय बैफोर गाननायफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों बिदिनो जा मेचनाव दानानै सोलिबाय थानाय दा आगर गोनां रुबैया आगर गोनां गामसा बेफोरखौ बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोन्दों आरो हिनजावफोरनि बेलायावबो जोङो दा गोबां गोबां रोखोमनि गोदान गोदान मेसिनजों दानानै दिरुननाय जि जेरैहाय दस्रा दस्रा दारिमिनारि दाग्राफोरावहाय जेरै बर'फोरनिजोंनो दिहुनजानाय होननानै बुंजागोनांगोन नोंथां बिदिनो बिबार ब्रेन नाइट दखना आरो लफाय सिख्ला बायदि बायदि दख'नाफोरखौ जोङो दाम दाम गोसा गावसिरनि मुलाम्फनि थाखाय रांखान्थि सोलिनायखौबो नुनो मोननाय जादों नोंथां आरो बेफोरनि गेजेराव गेजेरजोंनो जोंनि माखासे जा बरनि गुबै महर सोरजिहनाय बैफोर आगरफोरखौ जोंङो नुनो मोनबांनाय। जायाखै आरो नोंथां बिदिनो जोंङो जेरैबायदि गोदो जा आगर गुबै दखन दावराइ मोख्रेब ओ फारौ मेगन दावथु गद बैग्रि बिबार बेफोरबायदि आगरखौ जोंङो माखासे। दानानै गाव गावनो खांख्रिंखला आगर दानानै गानोम बैफोर आगरफोरखौहाय नाथाय आथिखालनि मुगायाव गोदान-गोदान मेचिनजों दानानै दिरुुननाय जा। बिबारफोर बैफोर बिबारखौसो जोंङो आथिखालनि मुगायावहाय दानानै माबानायखौ नुनो मोनदों आरो गाननायखौ बेफोरबायदिनो आरो सोंनायनि बेलायावबो गुबुन आरो दानायनि बेलायावबो मिसिनफोरजों दानाय बैफोर खान्थि। फ्रा बांसिन सोलिदों उम आथिखालनि मुगायाव बुंजायोबा नोंथां थां ओब बरफोरनि दानायफोरा आथिखालनि मुगायाव आंनो एसे सोलायनायखौ बुंनोयानो हामनांसिगोन आरो मानो होनोब्ला आथिखालनि मुगायाव बर आइजोफोरा बांसिन सिं सिखौनो दाबांनायखौ नुला दानाय नुयोब्लाबो। खोब खम सुबुंफोरखौ दानाय खौ नुनो मोनो नोंथां बिनि। थाखायनो आथिखालाव बायनानै थिनारि मुवा गुबुनारि जिफोर बैफोरखौ गाननानै गाननायखौ जों नुनो मोनो। नोंथांनि बायदि बिदिब्ला नोंथांनि ओनसोलावहाय बिदि सोलायनाया फैदोंना फैयाखै होननानै बुंजायो नोंथां।
बोथोरजों लोगोसे बेयो फैखानांगोनानो नोंथां बेखौ आं आंनि नोजोराव फैनायखौनो नुदों आरो उम दानि आथिखालावथ बयबो सुबुंङानो गासैबो रोंगौथि बांजोबबाय रोंगौथिजों लोगोसे गावनि जिउनि थांना थानायनि राहाखौबो नागिरना लानो लामाखौ गोनां जाबाय गासिबो सुबुंङानो गोदोनि बायदि उम सासे सुबुंनि ओ सासे सुबुंनि सायाव सोनारनानै अदेबानि सास सासे हिनजावा खालिबोल फिसायनि सायाव सोनारनानै थांनानै थानो लुुबैनाय अ अदेबानि फिसायनि सायाव सोनारनानैनो गासैबो बिथिंखौ सुफुंनो साननाय बेफोरबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव दा गैलिया गासैबो सुबुंङानो हिनजावानो जा हौवायानो जा जेबो रां आरजिनानै गावखौ सासे इन्डपेन्डेन्ट खालामनो लुुबैनाया ओ जोंनि समाजाव बर' आइजोफोरनि गेजेरावबो उम जोंङो नो हाबाय जोंङो बे नोजोरखौ होनो नांगोन नोंथां बेनि थाखायनो सि दानायनि बेलायावबो अदेबानि सासे हिनजावा सि जानो रोंङोब्ला बेखौ गावनि मुलाम्फा महरै बियो लांनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि सिनि गेजेरजोंनो अदेबानि दखना दानायनि गेजेरजोंनो बियो ओ फालांगि महरै खालामनाय रांखान्थिनि बेलायाव गावनि अनसुंथाइखौ। ओ मोननो नाजानाय बेफोरबायदि सावगारिखौ नुनो मोननायनि गेजेरजों ओ नोंथांङा बुंनाय बायदि द्रामाव गोबां ओ रोखोमनि बा ओं गोबां गोबांनि खास ओ। दखना बानायनानै अदेबानि उम जेरैबायदियै ओरैनो सोंनायाव गोदोनि बायदि जेरै सोंनायाव जोंङो। दसखान बा बारखान बेफोरबायदि सोंङोमोन नाथाय द्रामनि गेजेराव नैजि थामजि खान बेफोरबायदि सों सोंनानै बांसिनै मुलाम्फा लानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो गाव गावनि सोरजिनाय आगर होनाय जेरैबायदियै ओ आथि आ थिखालााव माबायदि आगरखौ बांसिन सुबुंफोरा मोजां मोनो माबायदि आगरजों दनाखौ समायसिनाय होनो हागोन गोसोआव माबायदि गाब ओ गोसोआव माबायदि गाबखौ सुबुंफोरा मोजां मोनसिनो दखनायाव मा गाब होबा साबसिन समायसिनाय नुगोन बेफोरखौ साननानै बर' आइजोफोरा उम दख'नाखौ दा महर होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ बेफोरबायदिनो ओ जोंनि गेजेरावबो अदेबानि जोंनि ओनसोलावबो आङो आंनि मेगनाव दखना दानायनि बेफोरबायदि सोलायनायखौ नुनाय मोनदों आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां ओ बेबायदिनो जोंनि दा ओ खिनि माबा आथिखालनि मुगायाव होनजायो आरो नोंथां गोदोहायथ' आगर थिखोनायावहाय जोङो मोननै रोखोमै मोनोमोन नाथाय दा बालेबजों बारा आगर एरनायखौ जोङो बारा नुनो मोनला। मानो होनोब्ला जोङो दा आगर गुना होननायजोंनो बांसिन आगरखौ बांसिन बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो नोनि बेलायावबो मोनसे मोननै मोनसेखौ जोङो बांसिनै बाहायोमोन माने खननानै जोङो बांसिन नोखौ बानायोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव रि रेडिमेट बेफोरखौबो जोङो मोननाय जादों आरो।
नोंगौ नोंगौ नोंथां बे जायखौ जोङो हिसानसालिनि गेजेरजों बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेरैबायदियै ओ मा खासे जोंनि गेजेराव ब्रेन्डफोर दङ नोंथाङा होननाय बायदि बिबार ब्रेन्ड लफाय ब्रेन्ड एफ एन एफ क्लथिं बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो होमबा नङा होमबा नोंथां? उम जुदि बे फोर दानाय जोङो साइनास। बायदियाव थाङोब्ला ओ गासिबोआनो रेडिमेद अदेबानि आगर दाइस खालामखानाय बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद बाहायनानै दखनाखौ समायना साबना हाबना खालामो होनना खालामनायखौ जोङो नुयो आरो, बेफोरनि बेसेनाबो। गोबाङानो नाथाय न'आव दानानै थारजों ओ रोसो रोसो दानायखौ ओ जेब्ला बै मेसिनाव दानायजों रुजुगोन अब्ला थारजों दानायखौनो बांसिन मेगनाव बोनो हानाय समायनासिनखौ जोङो सुबुं माहारिनि गेजेराव मोननो हागोन आरो नोंथाङा।
नंगौ नोंथां आथिखालनि मुगायावहाय बेफोर जोनथोर बाहायनायफोरावबो मेसिनारि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों।
औ औ।
नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औ जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बे आयदानि सायाव सावरायनानै। ओ जोंनि बे सावरायनाया जाहाथे इयुन जोलैनो ओ एसेब्लाबो मदद होनो हायो आं बे खौ फोथायबाय नोंथां। खुलुमबाय।